हेल'
ओ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
अ आं दिनैहाय नोंथांनो आं दिनैहाय नोंथांनो ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आङो नोंथां नोंथांजोंहाय ओ मा होनो जोंनि बै गोरान आबादफोर गायनाय माने मा होननांगौ जाखो माइनि अनगायै जे जोङो गोजां बोथोरफ्रावहाय जे आबादफोर गायोना औ फोयो गायोबो माने बेनि सोमोन्दैहाय रायज्लायनो हरनाय जादों आरोना। अ नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथां-
दा मा होनो जोंनाथ' गोदो गोदायनि निफ्रायनो माने ओ आबादजोंहाय नांथाबबोनानै थानाय नालाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबाद मावनानै जाग्रा ओ माइ आबादनि अनगायैबो जोङो थांनानै थासान्दियाव माने नांगौ ओ जानाय जे जोंनि ओ जानायनि थाखायहाय आदार महरनि आदार महरै बे मानि आदारनि थाखायबो जोङो माने बेफोर मैगं थाइगंखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना गायनाय एबा फोनाय गायनाय होनोबा जोङो आलु फोरखौहाय गायनायखौ नुयो ओ हाइजें ओमफ्रायहायो मा होनो कफि ओमफ्रायहायो बिदिनो बेलेग बेलेग बेलेग रोखोमनि माने गायनायफोरखौ नुयो आरोना जोङो मा होनबावनांगौ माने बेलेक बेलेक गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्रायहायो बिनि अनगायै बो माने जोङो बेखौथ' जानो थाखाय जोंनि बारि बागानाव गायोना ओ बेनि अनगायैबो माने ओ बे आबादफोरखौ माने जोङो बोथोर लायै बोथोर गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। जेरै जुखामफोरखौबो जोङो जानो थाखाय गायो आरो बिनि थाखाय जोङो। ओ रां आरजिनो थाखायबो माने गायनायखौ नुनो मोनो आरो। ना ओरैनोथ' जोंना बर'फोरहाथ' बारि बागाना न'आव थाखायो नालाय। ओमफाय बिदिनो जोंनो आदारनि थाखाय आरो जोङो बोथोरनि आबादफोरखौ माने फिथाइ साम सामथाइ मैगं थाइगं बेफोरखौहाय जानो थाखाय जोङो गायनाय जायो आरोना न'आवनो। दा बेफोराव दङ जाहै बाय जेरै आलु जोङो गायबाय आलुखौबो। जोङो गायो आरो बिदिनो गोजां बोथोराव जानो थाखाय जोङो जुखामफोरखौ गायनायखौ फोनायखौ नुनो मोनो ओमफ्रायहायो बिनि अनगायै जेरै बेहाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा ओमफाय मुला बेफोरखौहाय जोङो फोनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेफोरथ' जोंनि थाखाय मा होनो बिथां भिटामिन दङ नालाय देहानि थाखाय। ओ मोजां मोजां आं बेखौनो सानो जे माने बाजारफोरनिफ्राय जोङो बायनानै जास्लायस्लाय गावबागावाव न'आवनो माने ओ बायनानै जानायनि अनगायैबो न'आवनो गायनानै जानायखौ मोजां सानो आरोना मानो होनबा ओ दानि दिनावहाय बिदि बिदिनो मैगं-थाइगं ओमफ्राय फिथाइ-सामथाइफोराव माने बाय बाजारनिफ्राय बाय नानै जागांगौआ माने ओ एसे ओ गिनांगौ गोनां जानानै फैबाय नालाय जोंनि देहानि थाखाय माने बेवहाय ओ गोबां रासायनारि माबा हासारफोरजोंहाय गायनायफोरखौ फोनायफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना जों ओ मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ ओ मैगं थाइगंफोरा जेन' जायो बेफोरखौहाय ओ बेनि थाखायहायो जोङो बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। दा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो गाव गावनि देहाफोरखौहाय मोज मोजाङै लाखिनो थाखाय बिनि थाखायबो जोङो ओ‌ आं सानो माने न'फोरावनो गाय मैगंफोरखौ ओमफ्रायहायो बिदिनो फिथाइ-सामथाइफोरखौ न'आवनो फेदेरनाया मोजां गायनाया मोजां होननानै आं सानो आरोना। ओमफ्राय नोंथां मोननिथि हाय माबायदि माबायदि मैगंफोरखौ गायनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंदोंमोन ना जे जोङो माय आ आबादनि अनगायै जोङो मेसें बोथोराव जोङो माखासे मावनाय आबाद एबा जोङो माखासे मैगं-थाइ एबा फसलनि सोमोन्दै ना ओ जोङो बेबायदिनो ओ गोरान आबाद होननानै बुङोबा बा जोङो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङोबा जोङो ओ बेसर आबाद ओ सिबिं आबाद ना आरो सो मा होनना बुङो सबायाइ आबाद ना बेफोरखौबो जोङो मो ओमख'नो हायो नाथाय आथिखाल जोंङो ओरैबायदि ओ बोथोर सफैबाय जोङो दा दा ओरैबायदि जोंहा आबाद दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनसै जेन' दैज्लाङाव दिहुनग्रा आबादखौनो बे मेसेङावबो दिहुननाय आरो मेसेङाव दिहुनग्रा आबादखौनो दैज्लाङावबो दिहुननाय जोंङो बेफोरबायदि गोबां सोलाय सोल'खौनो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो ओ जोङो ओ मेसेङाव मावनाय आबाद होन्नानै बुङोबा जोङो सिबिं बेसरफोरा जोंहा मख'जाथाव। ओ जोङो बेसर आबादा जोंहा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होननानै बुङोबा जोङो बेनि ओमफ्राय जोङो थाव गुबै बानायनाय जायोना जों जायखौ थाव गोथांबो होननानै बुंङो खायफाया जायखौ जोङो सानफ्रामबोनि ओंखाम ओ ओंख्रि संनायाव जोङो बाहायनाय जायो बेखौ फोनो थाखाय बा गायनो थाखाय जोंनो मा मोनसे लांदां बा समान हा नांगौ जायो जोंहा अब्ला बेयाव जोङो जेरैनि गोनांथि जायो ओ जोलैया जाहैबाय जोंना जोंनि बेसरनि बेगरखौनो खालामनाय जायो। बे समाव जोङो ओ बे ओ हाखौ मोजाङै एवनानै जोङो बा हाग्रा गैयै सेबां जोङो एवनानै फोमोननानै बेयाव जोङो सारनानै ओ बेगरफोरखौ जोङो खुबैनानै माने बेखौ ओ मै होनानै जोङो समानै र'ज‌ होनाय जायो आरो थि बेबायदिनो जोङो मा होनो ओ माखासे ओ गोबांथार बियो मोजां मोजां रज'बोगोन आरो बेयाव माखासे से ओ रोजाद्राय जायोबा जोङो बेखौ फुख्ल'नानैबो होनो गोनां जायो। बा बियो खुबैनायनि सायाव आरो। जुदि खुबैनाया जोङो मोजाङै खुबैनो रोङोबा ना थोरायनानै अब्ला बेखौ फुख्ल'नो गोनां जाया आरो। थिग बेबायदिनो बियो ओ गोरान ओ बेबायदिनो गोरान हा बा गोरान जायगाफोराव जायो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ गो माखासे अ अखाफोरनिबो गोनांथि जायो बेयाव मानि ओ अखाफोर गेजेर ससेयाव बा देरफुनाय समाव मोजां हानानै होयोबा बा खेबफा खेबनै हानानै होयोबा बेयाव बेनि बेगरफोरा बा फिथाइफोरा मोजां जायो आरो बेबायदिनो जोङो बियो देरै देरै देरनानै मोनसे समाव फिथाइ थायहैगोन अब्ला बियो गोथां बा सोमखोर गोथां जागोन आरो आरो बिनि एसे सिगाङाव जोंहा मोनसे बिबार बारनाय सम जायो अब्ला बिराद मोजां जायो बेनि बिबारा गोमो-गोमो-गोमो गोमोनो मा फुरा आबाद फोथारखौनो समाय होयो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे समाव बियो फिथाइ थायनानै मोनगोन आरो मोननानै अब्ला बियो मा ओ बिनि फिथाइनि सिङाव फिसा-फिसा-फिसा बेगर थायो आरो बेबायदिनो जारेम जारेम गाबनि बै बेगरखौनो जोङो मा बे ओ मा होनना बुङो मोनलाय बेगरखौनो जोङो थाव दिरुननायाव बाहायो आरो माने बे बेसर बेगरखौनो जोङो बाहायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो जानायखौबो ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो जेन बेखौ गथायैनो बबेबा ओंख्रिफोराव हरदेनानै रग रग नुलायनायना बेफोरबायदि होदेरनानै जायो आरो बेबायदिनो जोङो
बेखौ ओ ब दि माने फुनाय जायो आरो गिबियाव फुनानै जोङो बिखौ ओ मारा होनाय ज मारा होनानै बेखौ जावनाय खान्थिजों जोङो हाद्रि बालाफोरखौ बा सालिनाय खान्थिजों बारजों जोङो हाद्रि बालाफोरखौ हुगार माने हुखारहोनानै लानाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो ओ बेबायदिनो मिलाव जोङो हैनानै जोङो थाव दिरुननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि जोंहा जिगाबा जोंहा मोनसे खामानियाव बाहाय जायो जे जेन' जोङो आबादफोर गायोबा जेरै आलुफोर बा माखासे हालदै हायजेंफोर गायोबा जोङो बेयाव खोबनानै होयोबा हाग्राफोरा खम जायो आरो
उम
जों बेखौ साननानै बै हाथ'फ्लाखौ दैजों लगायनानै सरोबा जोङो मा ओ खारदै मोननो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो सिबिङाबो बिदिनो एखे गोरान आबाद नङा होमबा नोंथां नाथाय आङो बि बेफोरखौ सावरायनायजों लोगोसे आथिखालजों आरो गोदोनि आबाद मावनायजों ओ बिनि फारागखौबो मखनो सानदों मखनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथाङा औ बेखौ आं सोंनो गोसो औ नोंथाङा आं बेखौ सोंनो गोसो जादों नोंथाङा जे दायो मा होनो ओ-ओ बेखौ सावनानै मा बानायो होनदों
खारदै खारदै ना जेनेबा जोङो औ बेसरजों बेसर जिगाबखौ जेनेबा सावबाय बिनि हाथफ्लाखौ
अ औ आं बेखौ मिन्थियामोन नालाय नोंथां औ दे बुं हेलौ
नोंथाङा खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों बुं दे
हेलौ नोंथां औ जोङो बे जेनै जोङो थालिर बिलाय बायदिसिनाजों जोङो सावनानै जेरैखिनाखि जोङो ओ खारदै बानायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बेसर जिगाबजोंबो खारदै बानायोबा जोबोद मोजां आरो बिनि थावनाया गोथावसिन जायो जेरैहाय जोङो जिगाबखौ सावनानै बैनि हा थफ्लाखौ जोङो मा ओ दोनथुमनानै जोङो जेरैहाय जोङो ओ थालिर बिलाइ बेफोरनि जोङो खारदैखौ सरो बे एखे रोखोमै सरोब्ला बिनि खारदैआ जोबोद मोजां जायो आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो माब्लाबा नायनो हागोन आरो बेबायदिनो जोङो गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद जोङो गोबां फाराग नुनो मोनसै नङा होमबा जेरैहाय गोदोहाय जोङो माखासे मिथिंगानि मोननाय हासारफोरजों आबाद मावोमोन नाथाय जोङो दा आथिखालाव मैगं थाइगंखौनो होन बा आबाद जिखुनु आबादखौनो होन बेफोराव जोङो मा रासायनारि हासारफोर बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मोनो नङा होम्बा नोंथां ओ बेबायदिनो रासायनारिक हासार बाहायनायाव जोंहा माखासे मोजां गोहोम आरो माखासे गोजो गरजि गोहोम थायो जेरै मोजां गोहोमा जोंहा आबादखौ मोजाङै दिखांना लानो हायो आरो गाज्रि गोहोमा जाहैबाय जोंहा बेनिफ्राय जोङो माखासे बेमार आजार जोङो साफिनाय बा हा गेब्रेनाय बिनि सान्स थायो आरो नङा होम्बा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो बेबायदिनो माखासे बाथ्रा फोरमायबावनो सानो नामा
अ बेनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जे नोंथाङा बुंदों बिदिनो ओ दा नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनबाय आं मोनथियामोन नोंथां बेसरनिफ्रायबो बिदि खारै बानायो होननानै बेखौ नोंथांनिफ्राय दायो मिथिनो मोनबाय औ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों नोंथां दा जोंना टाइमाबो जाबाय औ। औ बेयावनो दोनथ'नायसै नोंथां औ नोंथां गोजोन्थों